नोंथां
औ जे जोंनि आयदायानो जादों जे जोङो गोदो गोदायनिफ्राय लानानै आथिखाल मुगासिम जोंनि बर'फ्रा औवाखौ लानानै जे मा मा खामानिफोर मावबोदों जे मा मा? मुवाफोर बानायदों नोंथाङा बेफोरनि सायावहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दे। औवा औवाया जोंनि थाखाय जोबोद माने माखासे खामानियाव होनाय मोनसे बिफां जों औवायाबो बिफाङावसो गोलैखायो जोङो
औ
जे औवाखौ ओ मोनसे गायनाया जोबोद गोनांथार आरोखि। औवाजोंबो जों माखासे गोबांथार आइजें आइला आगुफोर बानायनानै जोङो जे रां आरजिनानै गावनि न'खर सुंथानायाव मदद बा हेफाजाब फैयो औवाजों गोदोनिफ्रायनो जे जोंनि आबै आबौ आजै आजौनि समनिफ्रायनो गोबांथार जों औवाखौ लानानैनो माखासे आइजें आइला ला आगजु बायदि बायदि बानायबोयो बेफोरनि मादावहाय जों बुंनो थाङोब्ला संग्राय सानद्रि जेखाइ खबाय सान्दांगा आरो दुलि न' बायदि बायदि बानायनायावहाय औवाखौ बाहायबोदों। दा जों गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जों थाग्रा न' गोदो दा दाथ' जेरैबायदि सुबुंफ्रा माखासे औवाखौ बाहायालासिनो माखासे बिल्डिं इथा अनथाइ सिमेन्ट बाला बायदि बायदि बाहायनानै दानि सुबुंफोरा न' लुयो। नाथाय गोदो बेफोरबायदि गैयामोन जे औवाखौ लानानै बिदिनो गोदोयो सुबुंफोरा औवाजोंसो न' लुयोमोन ए सावरि बादालि गावजों गाव ज' ज' गोरोबलाय सावरि जालायनानै गोदोनि सुबुंफोरा औवाखौ लानानै न' बां लुयोमोन औवाजोंनो जे गासिबो बेसादफोरखौ बानायजोबोमोन जेरै सानद्रि जोंनि सानद्रिया जोबोद गोनांथार संग्राय सानद्रिजों लो गोसो संग्राय जोङो माखासे माइ जावनाय बा माइरं सालिनायनि थाखाय जों सानदो नांगौ माइ जावनायनि थाखाय जोंनो संग्रायखौ नांगौ संग्रायखौ जोङो माइ जाव माइ माइ जावनाय बा माइ माइरं साललिनाय बेफोरावल' बाहाया जोङो माखासे जि जों जिराद बुस्थु जोंनि जाग्रा मुवा जेरै माखासे बानलु बा माखासे मैगं थाइगं बैफोरखौबो दोननो थाखायबो जों संग्रायफोरखौ बाहायनाय जायो बांसिन जोङो बैखौ फसे जे माइ जावनाय बेयाव बाहायो जोंनि बर' आइजोफ्रा आरो सानद्रिखौ सं माइ माइरं सालिनाय बेयाव बाहायो दा बेखौहाय जोङो गांसे न'नि थाखाय बाहायनो थाखायबो गोदोनि सुबुंफोरा औवाजों बेखौ बानायनाय जायो हेबनानै जे गोदोनिखो जों जे आखाइजों बानायनाय बेफोरखौ जों नुसै दा जों बांसिन सुबुंफोरखौ नै दानि जुगावहाय औवाजों बेफोरबायदि बानायनायखौ जों बांसिन नुनो मोना नोंथा ओंखारबाबो खना खनला बबेबा जायगायाव जों नुगोन बेफोराव दं आरो गोदो जे माइ दोननो थाखाय बाख्रि बा दुलि दुलि होनो बांसिन दुलिखौसो जों बानायनायखौ नुबोयोमोन बे औवाजोंनो दुलिखौबो बानायनानै बा गावनि न'आव बाहायो बा एफा एनै रां आरजिनो थाखाय गोदोनि सुबुंफ्रा दुलिखौ हेबनानै ज' ज' लोगो लालायनानै दुलिखौ हेबो हाथाय बाजारफ्रावबो फानो नाथाय दानि जुगावहाय बे सुबुंफोरखौ जों बिदि दुलि हेबनाय बा दारहा हेबलाय बेखौ बर' सुबुंफोरखौ एसेबां नुनो मोनला ओ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो हेबनानै बेफोरखौ हाथाय बाजारफ्राव फाननायखौ बायनानै जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै ओ दुलिया गोदो सुबुंफ्रा बांसिन माइ बाख्रियै हायो ओमबाबो इसेबां मानि हायाबो बांसिन दुलिखौ बाहायनाय जायोमोन माइ दोननो थाखाय बे बाख्रियाबो जोङा खुरैनि बानायोमोन जे उखुमनि थाखाय जों थुरि बाहायोमोन गोदो बांसिन सुबुंफोरा थिं बायदि बायदिखौ बाहायनाय जायामोन आरो औवाजोंनो हेबनानै बाख्रिखौबो औवाजोंनो लुनानै बांसिन औवाखौनो बाहायनानै दुलि ना एबा बाख्रि बानायफोराव बाहायो आरो दङ माखासेबाव आइजेंफोर जेखाइ खबाय जेखाइखौ नांगौब्ला खबायखौबो नांथारगौ जेखाइखौ जोङो ना गुरनायाव जों बर' आइजोफ्रा गोबां बाहायो
औ
गोदोनि आबौमोना जोंनि आबौ आं आबौखौबो नुबोदों जोंनिखौ बिदि जेखाय हेबनानै जे रां आरजिबोनाय फाननानै जेखायखौ माखासे गावनि जे नखरनि थाखाय नांगौ जानाय रां एसे एनै खरसानि थाखाय बेफोरखौ औवाजों बानायनानै फाननायखौ जों नुयो आरो दा नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथां औवाखौ गोदोनि सुबुंफोरा मा मायाव बाहायो आरो मा मा बानायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायदो एसे
औ जोङो औवा होनोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोम दङ आरोना औवायाहाय जेरै जोंनि ओनसोलावहाय मोननाय औवाखौ जोङो आं खोनथानोसै जोंनि ओनसोलावहाय जोङो मोनथाम रोखोमसिम जोङो औवाखौ मोनो आरो ना जेरै औवा बुर खा औवा गुबै आरो औवा थेरे जोङो बिसोर मोनथाम औवाखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेफोरखौ बेसोम औवाखौ जोङो मोननो हायो आरोना आरो जोङो औवा बुङोबाथ' जोंनि ओनसोलावहाय जे जोंनि ओ आसामावहाय जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमनि औवाफोर जोङो मोननो हायो आरोना जे नाथाय जोङो जोंनि बर'फ्रा माने गोदोनिफ्राय बाहायबोनाया बेफोर मोनथाम औवाखौ जोङो बाहायबोयो आरोना जोङो माने आङो जे औवाखौ जोङो माने जोंनि मानसिफ्रा आरोना जे औवाफोरखौ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिमहाय जों माने औवाफोरखौ जोङो जोंनि बर'फ्रा बाहायबोयो आरोना जे जोनोम जानाय होनोब्ला जोङो जोनोम जानायावहायो जे औवा बे औवानि जे औवा बिगुर औवा बिगुरनि जे औवा बिगुरखौ माने गोबौ जायोना औवा बिगुरा दानख्लाबनानै ओरै माबा बाथाय औ बे बेजोंहाय माने जे गथ' गोरलैनि उथुमाय हानाय जोङो बेफोरखौ मिथि मोनदों आरो ना आरो जोङो थैनाय होनोब्ला थैनायावहाय जोङो बे थैनायखौ जों मानसिखौ गारनो थाखाय जोङो औवाजों जोङो बाननानै जोङो औवाफोर जोङो सावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो जोङो आइजें आयलानि बेलायावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जे जोङो नोंथाङा बुंखाबाय आरो जोङो माखासे जोङो नाफोरखौ हमनो थाखाय जोङो जेरै सेन बानायनाय जायो आरो फल' बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे खाखि जे बै दै गिदिर गिदिर जाबा जों माने बे खाखिखौ बानायो आरोना आ बे जोंनि दुब्लिफ्रावहाय सायो आरोना बेखौ ओमफ्राय सेनफोरखौबो बिदिनो दंगआवनो सायो आरोना बे दै बोहैबाय थानायावहाय सायो आरो बे ना हमनो थाखाय बेखौ बानायनाय जायो आरोना आरो फल'खौ जोङो फख्रि बावहाय बिदिनो माखासे दैमाफ्रावहाय जोङो नाफोर हमनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोङो औवाजों जोङो न' बानायो आरोना जे न' बानायो नोंथाङा दहायो बुंलांखाबाय आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'फोराहाय न'नि सोरगिदिं जोङो जेवरा दुमो आरो ना बे जेवरा जाहाथे मानसि गाज्रिफ्रा एसे बे न'आवहाय हाबफैनो हाया जोङो बैफोरखौ जोङो जेवरा जोङो सोरगिदिं जेवरा होथेनानै लायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोङो हारिमुनि बेलायावनो बुङोब्ला जोङो हारिमुनि बेलायावहाय जोङो सिफुं जोङो सिफुं बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जोङो सिफुंखौ जोङो औवा थेरेनिफ्राय बानायो आरो ना जे आं दहाय बुंखाबाय जोंनि बर'फ्रा बाहायबोनाय औवाफोरखौ जेरै औवा गुबै औवा बुरखा औवा थेरे जे औवा थेरे जोङो बेखौ मोननो हायो आरो ना जे औवा थेरखौ जोङो सिफुं बानायो आरो बे सिफुङा जोंनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि दामग्रा आरो ना बे जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो मोनबोदों आरो ना जे लावखारफोराहाय माने मोसौ गुमोब्ला सिफुं दामो बिदिनो जोङो हारिमुफोर जे बैसागु मोसानाय मा होनो बैफोर खेराइ मोसानायफोर फोरावबो जोङो बेफोरखौ दामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना आरो जों बिनि बेलायावहाय जोङो बुंनो हायो आरो बाथौ दुमनायावहाय जोङो औवानि गोनांथि जायो आरोना बे औवाखौ जोङो बाहायनाय खौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो आरोना औवा बुङोब्लाथ' जोङो गोबां आइजें आयलाफोर जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जिरायग्राफोर सियार ओ बिदिनो सियारफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना आरो खामफ्लायफोर जोङो बानायनाय नुनो मोनो बिदिनो आरो गोदोनि बेलायावहाय जों माने उन्दुनो थाखाय जोङो बैसां बानायनाय जोङो बैफोरखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो गोबां औवाजों जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना आइजें आयलाफोर जोङो बाहायनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय जोङो आथिखाल मुगायावहाय जोङो बेफोरखौ खम एसे बिबाङै जोङो नुनो मोनदों आरो नाथाय जोङो होमबाबो जोंनि औवाजों बाहायनाय जे माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो आथिखालसिमबो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो नोंथाङा बुंदों सान्द्रि संग्राय सानदांगा बैफोरखौ जोङो दासिबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोबां आरोना आरो जोङो ओ बाथौ दुमनाय बेफोरखौबो जोङो दासबाहाय जोङो नुनो मोननाय आरोना आरो बेयो जोंनि थाखाय एंगारनो हायि मोनसे बाहागोखा आरो नङा अब्ला नोंथां जोंना समा जानानै थांबाय अब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोना जे जोङो औवाजों बानायनाय माखासे आयजें आइला बेफोरखौ सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो ना
औ जागोन नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां औ